हेल'
अ नोंथां खोनादोंना नोङो
औ नोंथां खोनादों
अ आङो दानो नोंथांनावहाय कल खालामनायनि जाहोनानो जादों जाहैबाय आङो नोंथां जों सावरायनो सानदों जे जोंनि आबाद मावनायनि सायाव आरोना
औ नोंथां सावरायजागोन नोंथां
दैज्लां बोथोर आरो ओ मेसें बोथोर आरो दैज्लां बोथोर बे मोननैनि गेजेराव आरो ना जिखुनु जा जोङो ओ गोरान आबाद आरो गिसि आबाद बे दैज्लां बोथोराव मावनाय आरो ओ गोजां बोथोरावहाय मावनाय बिनि सायावहाय सावरायनोसै ना मा होनो नोंथां सावराय जागोन ना औ ओरैनोथ' जोंनाथ' ओ जि दैज्लां बोथोर होनबाथ' जोंना माइ आखौ खौनो गिबि आबाद होननानै जोङो हमनानै लानो हायो माने जोङो आबाद मावनानै जिउ ओ खुंग्रा नालाय माने जों जानायनि थाखाय जे जोंनि देहायाव गोनांथि जाना जे बोलो मोननो थाखाय जोंनि देहाखौ गोग्गोयै मोजाङै लाखिनो थाखाय जोङो बे ओ आ माइ आबादखौ मावनानै जोङो बेनिफ्राय माइरं दिहुननानै जोङो ओंखाम खौ बानायनानै माने जानाय जायो आरोना दा बेखौथ' जोङो माइयावहाय मोनबाय माइखौथ' जोङो ओरैनो दायो गायगासिनो गायगासिनो दैज्लां बोथोरावनो जोङो माइखौ गायनाय जायो ओमफ्राय बेवहायथ' जोङो गोबां रोखोमै जेनेबा ओ गायो ओ गुबुन गुबुन माइफोरखौ जोङो गायनायखौ नुनाय मोनो आरोना ओ फोथारावहाय गुबुन गुबुन माइफोर दंङ माइआ आलदा आलदा रोखोमनि जेरैहाय माइ माइआ आइजं ओमफ्रायहायो जादु ओमफ्राय केस्र' माइसालि बिदिनो माबा माबि गोदान गोदान बिदिनो माइफोरखौहाय जोंङो मोनबाय थानाय जायो आरोना बे फोरफोरखौ जोंङो गायो फुयो औ ओमफ्रायहायो बिनि अनगायैबो जोंङो माने माइ गायनाय आदबावहाय जोंङो दायो माने बेफोरखौथ सिगांहाय नुनो मोनामोन माने दायो सोलायनायखौ नुनो मोनबाय आरोना जों गायनाय फुनायनि आदब खायदायावहाय जेन'बा जोंङो सिगांनि समावहाय नांगोलजोंहाय मोसौ जों हालेवनानैहाय जों गायनायखौ नुनो मोनोन नोंथां नाथाय दानि दिनाव हाय जोंङो ट्रेक्टरजोंहाय हालेवनानै गायनायखौहाय बांसिन नुनो मोनसै आर ना मानो होनोबा जोंनि थाखाय समफोरनि आंखाल जानानै फैबाय नालाय जों मानसिया माने दायो अबेखौ मावोबा माने खम समनि गेजेरावनो जोंङो माने फोजोबनो हागोन आरोना बेखौ नायो माने बोथोरखौ समखौ लानानैसो माने जोङो माने हाखु दाखुयै माने हां खुरै मावनायखौ नुनो मोनसै आर ना माने थाब थाब मावनानैहाय थाब ओ फोजोबनानै जिरायनो लुबैग्रा बिदि जाबाय आरोना मानो होनबा टाइमाबो जोंना बिराद खमसै नालाय माने थोआ थोआ जायो औ ओमफ्राय माइ आबादनि अनगायै माने जोंङो गोबां आबादफोरखौबो जोंङो मावनायखौ नुनो मोनो जेरैहाय मेसें बोथोरावहाय जोंङो जेनबा बै बेसर आबादफोरखौ मावनायखौ नुनो मोनो आरो बेसरनि अनगायैबो जोंङो मा होनो बेखौहाय देमसिफोरखौ नुयो ओमफ्राय सिबिंखौ नुयो सिबिंफोरखौ मावनायखौ नुनो मोन सिबिंखौ थ जोंङो बै जे जोंनि जे बै बे फिथा सिथाव सावनायफोरावहाय जानायाव मागोफ्रावहाय जोंङो बेखौहाय जानाय जायोना फिथाफोराव बै सिङावहाय होनानै लगायनानै जानायखौ नुनो मोनो बेफोर आबादखौ जोंङो मावो आरोना ओमफ्राय आरो दंबाय यो माने जुखामफोरखौ जोंङो मावनायखौ नुनो मोनो ओरैनोथ' जुखामखौ जोंङो जानो थाखायथ' जोंङो बारि बागानावहाय फैयो एसे एनैखौ नाथाय माखा माखासे रां आरजिनो एबा एसेसो नखरखौहाय सालायनायाव जे जोंङो गावखौ सुंथानो थाखाय माने रांनि गोनांथि जायो नालाय बेफोरनि थाखाय जोंङो जुखामखौ माने गुवारैहाय बिदिनो बिगाब्रै बिगाबा माने दस बिगा बिस बिगा बिदि फोनायखौहाय जोंङो नुनो मोनो आरो ना ओरैनोथ जोंनि जानो आन्थाय फोनायफ्राथ' औ ओ जोंनि बारि बागानावनो फैयो आरो जुदि जोंनो गोबां आबाद फोर जेन'बा जोंङो आबादारि बा माने गुवार गुवार बिदि जुखामफोरनि आबादखौ मावनायखौबो नुनो मोनो आरोना। आरो गुबुन गुबुन जायगाफोरावहाय बिदि फाथाय हरनानै रां खामायनायखौ नुनो मोनो आरो। ओमफ्राय बेनि अनगायैबो जुखामनि अनगायैबो बिदिनो सबाय सबायखौ नुनो मो नो आरो-आरो सबायखौ ओ मा होनो जोंथ सबायनिफ्राय सबायखौहाय जेब्ला बेखौ बे गरखौ दिहुननानै जोंङो ओंख्रि जायोना बे खौथ' जोंङो ओ बर'नि ओंख्रियावबोथ' मोननो हायोना सबायजों साम' जों बिदि बे सबायनि जाब्राखौबो जोङो उनावहाय ओ सबायनि बेगरखौ दिहुनखां नि उनाव जाब्राखौबो जोङो सावनानै बेनिफ्राय जोंनि जे बै नारजि ओंख्रि फ्रावहाय होनाय बे खारै अनला ओंख्रिफ्राव खारै होयोना नोंथां। बेखौहाय जोङो बे मा ओ सा जाब्रानिफ्राय बेखौ सावनानै गुन्दै खालामनानै बेनिफ्रायनो जोङो ओ मा होनो खारैखौ बानायनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां। दा आङो नोंथांनाव बेखौनो सोंनो सानदोंदि नोंथांमोननिथिं जुदि ओ बिदि आबाद बा ओ बिदिनो माइ गायनाय बा गोरान आबाद फोनाय बा गिसि आबाद फोनाय बेफोरखौ ओ गायनायाव मा ने मा मा गयो माने आरो बेफोरखौ गायनायाव गोदो सिगांनि सम आरो नैबे दानि समावहाय नोंथाङा मा बाफोर मा होनो ओ सोलायनायखौहाय नुनो मोनदों नामा? गोदोनि जेरै एरै दाबो दङ' नोंथांनि जाय गायाव ना नोंथांनि जायगायाव एसेसो सोलाय बाय नामा बेनि सोमोन्दै खोनथानो थाखाय।
जोंहा ओ गोदो गोदाय आबाद मावनाय होनोब्ला दाबायदियाव जोंहा गोबां सोलायनायखौ नुनो मोनदों। दासिमाव आरो जोंहा आबाद मावनाय होनोब्ला गोदोनि समाव ओ माइ गायनाय होनोब्ला जोंहा माइखौ गायनो थाखाय जोङो ओ साखाथियाव थानाय एबा इसे गोजानावबाबो ओ लांदां ओ फोथाराव जोंहा
औ
जेरै सिदोमा खा बेयाव जोङो ओ हालेवनानै एबा नांगोल एवनानै गोदो आबै आबौनि समावथ' ओ मोसौजोंसो एवनाय जायोमोन दानि जुगाव ओ समाज उम बिगियाननि गेजेरजों जोंहा गोबां सोलायबोबाय। ओ दा जोंहा टेक्टर ओंखारबाय। बेनि थाखाय दानि समाव जोंहा बांसिनानो टेक्टरजोंसो हालेवनाय जायो। बेनिफ्राय जोङो ओ हालेवनानै दुब्लिखौ फोमोननाय जायो। जोंहा ओ माइ गायनो थाखाय जोंहा ओ माखासे माइ गुथि दोनफानाय जायो। बे माइ गुथिखौनो जोङो ओ दैयाव सोमनानै दोननाय जायो। ओ बे दैयाव सोमनानै जेब्ला गाजा ओ ओंखारो बेरो गाजा बेरो बेखौनो जोङो बै हालौनाय दुब्लियाव जोङो सारनानै एबा फोनानै होनाय जायो बेखौ फोखाङोब्ला जोङो उम बे ओ गाजाया ओ जे मोजाङै मोजां ओ जौवो बिनि थाखाय जोङो माखासे ओ हाथाइ बाजारनिफ्राय हासार लायनानै ओ होनाय जायो बेनिफ्राय ओ बेखौ मोसौ बोरमा बायदि बायदि जानो हायैनि थाखाय जोङो बेरा एबा मुस्रिफोरबो ओ दुमथेनानै होनाय जायो बेनिफ्राय जोङो बेयो जेब्ला गोजौ जायो अब्ला जोङो बेखौ ओ फुनानै
औ
जोङो गायस्लायनाय जायो जेरै जोङो दै थानाय जायगा जेरै बेखौ जोङो ट्रेक्टरजों हालौनानै ओ दोलो दोलो खालामनानै जों बेहाय गायनानै होनाय जायो बेखौ गायखा खाङोब्ला जोंहा ओ दान मोनब्रै मोनबासोनि उनाव बेखौ उम थाङोब्ला बेहाय फिथाइ ओंखारो नालाय बे फिथाइखौनो जोङो ओ मोनोब्ला हानानै लायनानै नआव लाबोनानै ओ माइ मारा होनाय जायो जोङो मिचिनजों बेखौ होखांनानै ओ माइ गुथि ओंखारनाय बिनिफ्राय बिनिनो ओ जनाय जे जिगाब बेखौ आलदा दोननाय जायो बे जिगाबखौनो जोङो नआवनो मोसौ थानायलाय जोङो हुंनानै दोननाय जायो आरो जेब्ला मोसौ गैया अब्ला जोङो बेखौ गुबुननो ओ फाननानै हरनाय जायो आरो दा बिब्दिनो माइ गुथिखौ जोङो ओ सान्दुंनि गेजेरजों जों फोराननाय जायो फोराननायनाय जोङो बेखौ नआव सोनानै दोननाय जायो आरो बेखौ जोङो जानो थाखाय ओ जानोब्ला जोङो ओ मिसिनाव आरो खनसेबाव होनाय जायो
औ नोंथाङा नोंथाङा बेखौ फोरमायनो हागोन ना ओ माइ खौहाय अबेयाव सोनानै दोनो अबे नआवहाय
औ नोंथां जोंहा माइखौ दोननो थाखाय ओ न आलदा लुनानै दोनखायो जेखौ जोङो माइ बाख ख्रि होननानै दोननाय जायो बेखौ जोङो ओ सानजा फारसे थानाय बाथौ खरआव ओ लुनानै दोननाय जायो बेयावनो जोङो बे माइ गुथिखौ सोनानै दोननाय जायो आरो दा बेबायदि जाबाय बे माइनि बेलायाव आरो जोंहा आबाद मावनायनि सायाव होनोब्ला साखाथियावनो थानाय जोंहा न खाथ थियावनो थानाय हाग्रा बंग्रा एवस्रांनानै
उम
जोंहा बेखौबो जों ओ ट्रेक्टरनि हेफाजाबजों जोंङो हालौनानै बेहाय जोंङो माखासे ओ बेगरफोर जेरै बेगर जोलैफोर बेखौ जोंङो हाथाय बाजाराव लायनानै जोंङो बेहाय फोफैनाय जायो
उम
बिनिफ्राय जोंङो माखासे ओ हासार ओेरै जोंङो मोसौनिफ्राय मोननाय हासार ओरै गोबोरखि होनो बेखौ जोंङो सारना होनाय जायो बेनिफ्राय जोंङो बेखौबो दाउ फोर। ओ बोरमाफोर हाबनो हायैनि थाखाय जोंहा बेरा दुंमना होनाय जायो जेरै जोंङो औवा बेरा ओ बेनिफ्राय मुसारि बेरा बेफोरखौ दुंना होनाय जायो आरो। बिनिफ्रायनो जों ओ बेबायदिनो जोंङो आबादखौ मावनाय जायो आरो। जोंहा गोबां आबाद मावनो हायो जोंङो जेरै आलु आबाद ओ फान्थाव, कफि ओ खुमब्रा, जोगोनाथ बेफोरबायदि आरो। जोंनाथ' ओ रायज्लायनाय समाबो जाबायानो। बिदिब्ला नोंथां दोन्थ'लायसै ना?
औ नोंथां दे।
औ दे नोंथां।
उम।